हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ने नोंथां?
हेलौ
हेलौ खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ
दे नोंथां दिनै जोंहा मागो न' मागो मागोनि मागै इसे दे सावरायनि मागोआव मा मा फिथा बानायनाय जायो बानायनाय जाया बेनि बागै
उम
दे नों नोंथाङाव एसे खोनथालाय आंनो मागोआव मा मा फिथा बानायनाय जायो।
औ जोंथ' मागोआव बिदि बांद्राय फिथा बानाया आं ओरै दिनो लावदुम, एन्थाब आरो थावनि लारु, सौराय
औ
इनिफ्राय नारेंखल लारु सिबिंनि लारु बेनिफ्राय माइब्रानि मोनसे औ माइब्रा ओंखाम ओमफ्रायो मोनसे सौराइ दाखुरा होननाय दङ बेखौ बानायो आरोना बेफोरखौ। ओमफायो बेयाव जों सिबिंबो बाहायो, माब्लाबा जों नारेंखलजोंबो बानायो। आरो खायसे फोरा गुरजोंबो बानायो बेबायदि आरोना। औ
ओ दे होमबा नोंथाङा आंनो बे एनथाब फिथाखौ माबोरैहाय बानायो। एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ एन्थाब फिथाखौथ' जोङो फार्स्टआवनो माइरंखौ जोङो सोमनानै हरावनो खायसेफोरा हराव सोमनानै दोनखायो बेनिफ्राय फुङाव सुखांनानै उलार फोराव देनाय जायो वालबार दिंखियाव बेनिफ्राय सानावबो होमबाबो जायो आरो दुइ घन्टा तिन घन्टा सोमबाब जायो।
औ
बेनिफ्राय बियो एसे आथा आथा नालाय जोङो एसे थामजि मिनिटसो माने जों सुखांनानै दोनग्रो नांगौ आरोना दैखौ सर' होनांगौ। देनायाव जाहाथे जों खस्थ' मोना। बेनिफ्राय जोङो हारसिंबो उलाराव देनो हायो बा जों सानैफोरजों लोगो नांनानै जों माब्लाबा दिं खियावबो देयो आरो उलारावबो जों सानै देनो हायो बिदि आरोना। देनानै ओमफ्राय दे मिहि मिहि देनानै गुन्दै खालामनानै सालिनांगौ। सालिनायाव जोङो खननैसो सालियो आरोना सान्द्रिखौ नायनानै जोङो सान्द्रिया जुदि एसे गुबुंबा जोङो खनसेयानो जायो। खिन्थु एनथाब बानायनायाव जोंनो एसे गुन्दैखौ बांसिन नांगौ आरो ना बांसिन गुरा जानांगौ माइरङा। बेनिफ्राय सालिखांनानै जेनेबा सालिनानै गुन्दैया सिङाव ओंखारो बे बे सायाव गथा गथाया थायो बेखौ आरो देफिनो, बेबायदिनो जोङो गुन्दैखौ दहनलाय आरो ग गथाखौ देफिनलाय बेबायदि खालामनानै रेडि खालामनानै उनाव गेसावबो सावजायो आरो जों बांसिनानो अराव आव सावो आरोना एन्थाबखौ। थावायाव खायसेफोरा सारायावबो सावो खिन्थु सारायावबा खस्थ' जायो आ ना आखायफोरा खामो आरो। थावायाव बेबायदिनो खोस्लि लानानै खोस्लिजों आगो नि मानसिफ्रा आखायजोंनो ओरैहाय गल खालामनानै फेनोमोन आरो, खिन्थु जोङो खोस्लिजों बानायो आरोना। दा जों खोस्लिजों खोस्लिसे लानानै सारायाव थावायाव ओरै होनानै जोङो फेेननानै बेयाव नारेंखल बा नारेंखलनि सिबिं बा सिबिंनि बा गुरु बा गुरुनि बिदि ओमफ्राय सिबिंजों गुर गुरुजोंबो लगायजायो। बेनिफ्राय नारेंखलखौ एवनानै बानायो आरोना बांसिनानो बेबायदि।
औ औ औ बे सिबिंखो माबोरैहाय बानायनाय जायो। नोंथां आंनो एसे
सिबिंखौथ' सुनांगौ फार्स्टावनो सा फाहाय सुनानै दैखौ सर' होनांगौ बिनिफ्रायो फोरानबाबो थ' बांद्राय बिदि जाया सान्दुंआव बारा राना ओमफ्राय एवनांगौ आरो ना एवोब्ला ओमफ्रायो एवबाय थानांगौ एरबाय थानांगौ आरो बेखौ जों दोनहाबजाया आरोना सारायाव। सारायाव जेनेबा जेबो होनाङा आरो ओरैनो। ओरैनो जोङो जानाय सिबिंजों बुरजा एसेजोंसो खोथा जायो। जाहैबाय आरोना जेनेबा सिबिङा बुरजाबा थाय जों एसे गोबावैनो एवनांगौ जों नायनांगौ आरो बेरनाय खौ हारसिंनो थुब थुुब थाबथाब बिदि बेरो जायोबाथाय। खायसेफोरा थाब बेेरा खाय से थाब बेरो बिदि आरोना। ओ बेबायदि बेरनाय खौ जेब्ला बेरो ओमफ्राय जों जानायनानै जेनेबा मोनबाय इदि आरो आइदियाखौ मोनखायो गावबा गावनो। बेनिफ्रायो थिखांनानै ओमफ्रायो आरो बि खौ उलाराव देनांगौ आरोना जोङो सिनि होफायो आरोना देनायाव सिनि होयो सिनिनानै देनानै गुन्दै खालामनानै आरो बेखौ फिथा सावनाय जायो आरो बिदि।
औ मा औ मागो होनोब्ला जोंना फिथा सौराय जानायजों लोगोसे बिदिनो बायदि। बायदि बायदि जानाय लोंनायबो थाफायो आरोना नों।
उ थायो।
बिदिनो। मागो मागोआथ' जोंना गिबि। मागो होननानै बुंब्ला। जोङो पुस दाननि जोबथा दाननिफ्रायसो हमनाय जाखायोमोन नानो। दां
फोरमायनानै होजागोन नोंथाङा एसे मागोनि बागै माबायदि।
औ औ औ जोंथ' दा। मिथिनाय बादिब्ला मागोखौ पुस दाननि जोबथा खालारनिफ्राय। दमासि होननानै बुङो जायखौ जोङो बे दमासिखालि। जोंना ओ फिथा सौराय जाय। फोरा फिथा सौराय सावगोन बिसोरो माने गासैबो बैदिनखालि साखोन सि। दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जास्रांनानै। माइरंखौ सोमनानै दोनो आरोना जोंनिथिंजाय बेफोरबायदि माने सोमनानै। दोनबाय दोननानै बिदिनो नै घन्टा। थाम घन्टा बेफोरबायदि सोमना दोननानै।
उम
थुखांबाय गावबा गावनि टाइम बायदि माने ओ। सुबिदा बायदि मा समाव देनो हायो बेफोरबायदिनो। सोरबाबा मेसिनाव देबाय सोरबाबा उवालाव देबाय। सोरबाबा आरो दिंखियाव देबाय बेफोरबायदि माने देयो आर ना जोंनिथिंजाय। बिदिनो। देबाइ सेम प्रसेसनो नोंथांमोननि बायदिनो। देनानै सालिबाय। जोंथ' लावदुम फिथा लावदुम फिथा जों सावोब्लाथ' लावदुम फिथा। फिथाखौ जोङो माइब्रानि बानायनो हाया मानो होनबा माइब। या आथा जायो नालाय होफा जायो एसे एनैखौ होफायोब्ला एसे माने। गुरै जायो आरो ना लावदुम फि। फिथा बानायनायावथ' जोंनो न'नि माइरंजों जायखौ ओंखाम जायो बेफोरबायदि माइरंखौ। बेखौनो बानाय जायो आरो जों बानायनायोब्ला।
उम
बिदिनो। जायफोरा सिबिंजों बानायो सिबिंजों बानायनो हायो। नालेंखरजों बानायो नालेंखरजों बा गुरजों बानायो बा गुरजों बेफोरबायदिनो माने बा। बानायो आरो जोंनाबो बेबायदिनो नोंथाङा थावनि। थावनि फिथा थाव सिथाव न' थाव सिथावखौ।
औ थावनि लारु थावसिथावथ' जोङो। बांद्राय बिदि बानायनाय जाया खिन्थु थावनि लारुखौ माइब्राजों बानायो आरो ना।
औ औ औ।
औ।
माबोरैहाय बानायो नोंथाङा खोन्थानो हागोना।
औ हागोन माने जों बेखौ एन्थाब। बानायनो गोनां माइरंनिफ्रायनो जोङो दिहुननो हायो आरोना एसे बेयाव रग' रग' सालिखांनानै। खारनाइखौ जोङो एसे देस्रनानै बिदिनो बांद्राइ मिहिबाबो जानाइ। नि लारुआ बारा मोजां जाया बुङो आरो ना आगोलनि मानसिफोरा बेनिफ्राय एसे। एसे बांद्राय गुन्दैद्राय नङा आरोना एसे मिडियाम आरो मिडियाम गुन्दै बेखौ माने खांनानै एक्सट्रा दाबोद फ्राव लानानै बिनिफ्राय संख्रि संख्रि होयो संख्रि होनानै दै होनानै लगायो आरोना एसे आथा आथा जेरै आथा फोरखौ जोङो बाने लगायो रुथि जानो थाखाय बेबायदिनो जोङो ना नाय जायो आरोना ओमफाय जोंथ' जेबो होआ बेयाव संख्रिल'सो एसे होयो बिनिफ्राय सारायखौ गुदुं खालामनानै थाव गुबैखौ एसे बुरजा होनांगौ आरो ना जेनेबा फिथाखौ नायनानै बेसेबां माने लोमनांगौ आरो ना लारुआ ओमफ्रायो जों होसननानै बिदि ओ जोङो जेरै गोलला लादु लादु खालामनांगौ आरो ना लारु लारु एमावखौ जों जेरै लारु लारु दोलो दोलो खालामो बिदिनो खालामो आरो ना खालामनानै एसे दाब्ले नाथबनानै खायसेफोरा नाथ अ नाराथ'खानांगौ आरो एसे दाब्लिहाय जेनेबा मोननायनि आरो ना सि जोंआव बेबादिनो जोङो सारायाव होसन हस थुम एवनाय जायो आरो बे आरो बेलथायनानै होबाय थानांगौ जेनेबा खामिन थाखाय बिदि आरो ना एसे सिथाबला बायनो नागेरो आरो ना बियो आथा एसे बाराखाय ओमफ्राय जोङो आगोलनि माइबाफोरा बिराद आथा जायोमोन आरोना जेबो मिक्स थादोरामोन नालाय बेनिफ्राय जोङो एसे ओंखाम जाग्रा माइरंखौनो मुथासेसो बिदि होफायोमोन आर ना देनायाव जोया दा आटा जे एसे खमायनायनि आरो नङाबा फिथाखौ मानानि एवनो हाया ना लावलाबायोमोन आरो दा आं दानि माइब्राखौ आं बांद्राय आथा जानाय मोना खिन्थु जों आबै आबौनि दिनाव माइब्राखौ जों न'आवनो खेथि खालामोमोन आरोना माइखौ बेनिफ्राय बिराद आथ थामोन आरो बै समनि माइब्राफोरा माने दानिखौ आङो एकदम बोरैबा मोनो आरोना बायनाय दखानफोराव बायनायफोरखौ मोजां मोना आरो
एसे आथा खम जायो आरो ना नोंथां ‌।
जायो औ।
औ। बेबायदिनो औ
जों मिचिनाव देनायफोरा बारा आथा जाया बि होनो आरोना आमफ्राय आं मबखौथ' मेचनाव देा देया आं आइदिया गैया ओरैनो जाग्रा माइरंखौ ख आरो देयो आरोना ओमफ्राय जोङो कार्नि जे फदिमल माइरं बुङो बेखौबो जोङो लाव रुम फिथा बानायनो हायो आरोना बिदि मिलाव होनानै उम
कारनि माइरं न जाय खु जोङो पाउदार माइरं होनना बुङो न बे माइरंखौथ' जोङो देनायखौ नुनो मोनो आथिालावथु गोबां माने लावदुम फिथाखौ दखान दखानाव फाननाय
दखानाव फानो बे बे माइरंखौनो होयो दखानाव माइरंआथ' ओरैबायदि दाम नालाय बे कार्टनि माइरंखौनो बानायो आरोना लावरि फिथा जों बायोबा एसे मोनामनायाव मिथियो आरो ना ‌।
औ औ।
उम।
बेबादिनो ओ जों मागोआव फिथा सौराय जानायजों लोगोसे आलासि जानाय बे बि मागो दानाव जोङो मा खालामो फिथा सौराय जानायनि ओ मागो दाननि न' ओ दमासि खालि फिथा देबाय फिथा देनानै बि इ उनाव भेलागुर सावनायबोथ' जायो जोंनिया भेलागुर सावनाय बे भेलागुर सावनायखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानो हाग हागोन नामा?
आंथ' बिदि बारा आइदिया गैया आं नोंथाङा बुं नो हायोबा बुंजागोन माने
अ अ भेलागुरु सावनाय होनोब्लाथ' जोंना गोदो गोदाय बांसिन गोदो गोदाय बे बांसिन नुनो मोनोमोन बे भेलागुर सावनाय आथिखालाव माने बांद्राय नुनो मोनला आरोना बे भेलागुरखौ जोङो ओ नारा बा जिगाब न' सेवनानै थानाय दुब्लि फोथाराव माने माइ थानानै सेवनानै थानाय जिगाफोरखौ बुथुमो आरोना उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बांसिन बांसिन बुथुमनानै नुनो मोनो बेहाय माने ओ बुथुमनानै ओ औवा न' औवा औवा गायनाय जायो आरो ना औवा फोर गायनानै बेहाय माने जिगाबखौ होना दोनो आरो। होनानै माने सावनाय जायो आरो ना फुङावनो खोमसि खोमसि गाससिबो माने सिखारनानै जायफोर सावगोन होननानै साननानै दंबा ज खालामनानै दोनदों बेफोर बिसोरो माने सावो आरोना। बेखौ ओ थोर ओ खोमसि खोमसिनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्राङै सावनाय जायो आरो गोथारै बेफोरबायदि आरो।
जोंथ' आगोलाव औव औव दे दं।